हेल' अ
नोंथाङा आंनि आवाजखौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दा मा हमगासिनो?
आङो ओरैनो साहा लोंना जिरायगासिनो दङ।
अ
मोनाबिलिनि साहा लोंनानै
औ
दा आङो नोंथांखौ मोनसे आयदा लानानै सावरायनो थाखाय हरनाय जादों नोंथाङा फ्रिबा सावरायनो हागोन।
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ दा ओ टपिकनि मुङानो जाबाय ओ जानाय लोंनाय आरो।
औ औ
औ नोंथाङा जानाय लोंनायनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होनो हागोन नामा?
औ
औ
हागोन नोंथां।
औ
बिदिब आङो जानाय लोंनायनि बादै एसेबाबो सुंदयैबाबो बुंलांसै नङा होमबा नोंथां?
औ।
दा जेनेबा जोंथ' मानसि हिसाबै। जायाबा लोङाबाथ' जोङो। थांनानै थानो हाया नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो जाग्रा आदार जानानै नङाब्लाबो जों थांनानै थानो हाया लोंग्रा दै नङाब्लाबो जोङो थांनानै थानो हाया नङा होमबा नोंथां। जेरै जोङो जोङो बर' माहारि हिसाबै जोङो गिबियावनो मा। जानानै थांना थायो होमबा ओंखामखौो जों बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां। जोङो ओंखामानो जोंनि गाहाय गुदि आरो। ओंखामखौनो जोङोओ जानानै मोजां मोनो आरो ओंखामजों लोगोसे जोङो। ओंख्रि सबजि बायदिसिना लाब्रा जइस जुइसो बानायनानैबो जोङो जानानै जोङो मोजां मोनो आरो। बेफोरबायदिनो जोङो गोदोनिफ्रायनो ओनो उन्दैनिफ्रायनो जोङो जायैनो जायैनो जायैनो देरलांनाय। बेरलाङो आरो नङा होमबा बिदिनो दै दै। लोङाबाबो जोङो थांनानै थाया। दैखौ जोंनो नांगौ दैयाबो जोंनि थाखाय। गाहाय गुदि होननानै जों बुंनो नांगोन आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नोथां।
बिदिनो जोङो दैजों लोगोसे गोबां बेफोरबादिनो जोङो लोंनाय बुस्थुबो लोंनो हायो जेनेबा फिथाइ सामथाइनि जुइस बेफोरखौबो जोङो। बानायना लोंनो हायो बिलाइ बिलाइनिफ्रायबो जोङो फुदुंनानै। बेखौबो जोङो जानो लोंनो हायो नङा होनबा नोंथां बेफोरबादिनो जोङो। जानानै लोंनानैसो जोङो जिउ खुंलांनो हायो आरो।
औ।
औ बिनि बादै नोंथाङा ससे बुंलांगोनखौ आङो आसा खालामबाय नोंथां।
औ। नोंथाङा खोनादोंना।
औ खोनादों दे नोंथां।
औ। दा जानाय लोंनायाथ' नोंथाङानो बुंखाबायखि जोंनिआ थांनानै थानायनि मोनसे मइेन सर्सा आ ओमफ्राय जानाय-लोंनाय गैयाबा जोंहा थांनानै थानो हाया बिनिफ्राय आरो जानाय। हाया मोननै मोनसे जेनेबाओ। गाज्रि जानाय लोंनायबो दङ मोजां जानाय लोंनायबो जाय जोंखौ ओ बेनिफिटबो खालामो माने जोंनि मुलाम्फा लाबोयो। आरो माखासे जानाया खहाबो लाबोयो आरो।
औ
जेरै जोंनि मोजां जानाय होनबा जोंना ओ जोंनि ओंखामानो मेेन होननानै बुंजायो जोङो ओंखामखौनो जों जाबाय थाखायो नालाय। ओ। ओंखामजों लोगोसे जेनेबा जोङो ओंख्रिफोरखौ बाराद्राय मस्ला गोनां इफोरबादि जाबा जोंहा खहा जायो आरो जोंनि उदैफ्रा गाज्रि जायो। बाराद्राय एवनाय थाव गोनां बुस्थु जाबा जोंनि जोंना गोबां खहा जायो आरो जेनेबा गेस जायो। ओ जानाय लोंनाया जोंनो ओ ओ नों जोंनि देहाखौ मोजाङै माने थाखोदखौ जोंनो होयो आरो एनारजि होयो जोंनो जानाय लोंनायजों। जोङो मोजाङै जायो लोङोब्ला जोङो खामानिफोरखौबो मोजाङै मावनो हायो।
औ
जोङो जेनेबा मोजाङै उदै बुं बुंजासे जायाबा जोङो दसेनो उखैफिनगोन होनब्ला जोङो खामानिफोरखौबो मोजाङै मावनो हानाय नङा आरो जेनेबा लेखा फरा फरायदोंब्ला ओ लेखा फरायनायफ्राव जोङो मोजाङै ओ गोसो होनो हानाय नङा माने ओ माइन्डा जोंना कनसेन्ट्रेट खालामनो हानाय नङा।
औ
जेनेबा जायाखैबा मोजाङै ओमफ्रायो ओ जेनबा गाज्रि होननानै बुङोब्ला ओ जोंना जेरै दानिथ' गथ'फोराथ' बिराद मम' चावमिन इफोरबायदि जायो बियो देहानि खहा लाबोयो आरो।
औ
जेरै बेफोरथ' बिराद थाव होनानै एवनाय ना। बेयाव जों गथ'फोरना जेनेबा बिराद जायोब्ला गेस जायो। ओ उदैया खिनाय आरिनाय जायो। ओ बेबायदि प्रब्लेम जायो आरो। बिनिफ्राय ओ जोंना बर'नि जानाय होनोब्ला जों जोंना ओ अनला दाउ बेफोरो जोंनि बर'नि ओ ट्रेडिसनेल दिस आरो।
औ
अनला दाउ सबाय साम' नारजि अमा बेफोरो जोंनि बर'नि बर'नि मेइन दिस आरो माने ट्रेडिसनेल डिस। आरो दासान्दि दानि बोथोराव दानि बोथोराव गोलोम बोथोराव जोङो दायो दाबायदियाव गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं मोनो। जेरै ओ खान्थाल बेगर दा होनोबाथ' खान्थाल बेगर बेफोरबायदियानो मेन जायो दानि बोथोराव खान्थाल बेगर ओ आरो बिनिफ्राय ओ थास' बिबार थास' बिबार आरो ओ खारौ खान्दाय बिबार
औ
औ नोंथांमोनहा खार'खान्दै बिबारखौ जागोन ना जायाबा?
औ जायो।
औ
खारौ खान्दाय बिबाराथ' खायसे खायसे देहानि थाखायबो मोजां खामानि होयो होननानै जोंनि मिथियो नङा होमबा। बेखौ जोङो सम सम जानो नांगौ होननानै जोङो मिथियो आरो जोंनि आदार। माने आदारावबो जोंनि देहायाव माबा मोनसे थाङोब्ला जोंनि देहानि माबा मोनसे बेमारफोरखौ फाहामो होननानै जोङो सिगांनिफ्राय मिथिनाय दं आरो।
ओम।
औ बेखौ जानो अमा बेदरफोरजोंबो एवनानै जाजायो। बेफोरबायदिनो ओरैनो बो एवनानै जाजायो खारैफोरजोंबो बाथोन सिस्टेमै बानायना जाजायो। ना गोरानफोरबो होनानै बाथोन सिस्टेम एवनानैबो जाजायो बेफोर बायदिनो गोबां रोखोमनि जोङो आदार हिसाबै बानायनानै जानो हायो आरो जोङो।
औ।
औ। बिदिनो गोबां बुस्थुखौनो जोङो जानो हायो नोङा होमबा औ। दा बेफोर बायदि औ दे बुं
औ ओ जेनेबा फिफां-लाइफांफोरखौबो फिफां-लाइफां माने बेन्दों-बेनला ओ जेरै दिंखिया इफोर बायदिखौबो जानाय जायो। उम बेफोरबो जोंनो बिराद गोबां ओ मदद खालामो आरो जोंनि देहायाव बांसिनानो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै ओ बेफोर बायदि बिलाइ आरियानो जोंनि देहानि थाखाय मोजां आरो बांसिना। जेनेबा बां-बाराद्राय बेदर बेदर आरि जाब्लाबोथ' जोंनि देहाया खहायानो जायो ओ जेनेबा ओ बेदर-फिसा जाबाय थायोब्ला जोंनि उन उदैफोराव ओ लिभारफोराव प्रब्लेम जायो।
औ।
ओ हजम जानायाव प्रब्लेम जायो जेनेबा बाराद्राय जायोब्ला। बेजों लोगोसे जोंनि बर' सुबुंफोरा ओ जौ लोङो।
उम।
ओ जायो देहाखौ गोबां दा दासिमबो गोबां सुबुङानो ओ जौ बिराद लोङो आरो जाय देहाखौ गोबां खहा खालामो उम बेफोरखौ जोङो ओ एभयद खालामनो नाजानांगौ आरो ओ लों गारनो नाजानांगौ जेनेबा मोजां जेनेबा ओ अकेजनेलि माने बैसागु बो थोर इफोर बायदियाव मालाबा मालाबा लोंनायाथ' जेबो नङा रंजानायफोराव। नाथाय ओ सानफ्रोमबो इफोर बायदि ओ लोंला-जाला इफोर बायदि खालामिया मोजां आरो देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय।
औ।
आरो बिनिफ्राय मा बुंबावनो
औ बेफोर बायदिनो ज खानि बारा लोंबाथ' देहाखौ अनिस्थ' खालामखायो नङा ओमबा नोंथां?
औ।
दा जेनेबा सि गासिबखोबो नोङो देहानि नांनायनि अनगा बांद्रायखौ जानानै लायोब्लाबो देहाया गाज्रि जालाङो। जोङो जखा बायदियै जोङो जानो लोंनो रोंनांगोन। होनबासो जोंनि देहाया गोग्गोयै थागोन नोङा ओमबा नोंथां?
औ नोंथां।
बेबायदिनो दा जौ सेरेबखोनो होनदो जौ सेरेबफोरखौबो नोङो नांनायनि बारा लोंदोंबाथ' नोंनि देहानि लिभार फोरा ओ गारजि जागोन। बुंगोन हयथ'बा मायबा मोनसे जागोन आरो नोङा ओमबा नोंथां ओंखायनो जों गासिबो जानाय आदारफोरखौनो जोङो जखानि जानो रोङोब्लासो जोंनि देहाखौ मोजाङै गोग्गोयै लाखिनो हागोन आरो।
औ
बेफोरबायदिनो दैयाबो जोंनि थाखाय गोबां ओ बाहायनो रोङोब्ला जेरै जोङो दैखौ नांनायसेबां जोंनि देहायाव लोंनानै होयोब्ला लोंबाय थानो हायोब्ला जोंनि देहाया मोजाङैनो थायो नङा होमबा जों जेसेबांनो दै लोंगोन एसेबांनो जोङो हासुनो ओंखारगोन ओंखायनो जोङो बे हासुनायजोंनो जोंनि उदै सिंनि मैलाया गलाङोब्ला जोंनि देहाया मोजां जागोन आरो।
औ
औ बेफोरबायदिनो गोबां आरो जोंनि देहाखौ जोंनो सायख'नानै जोंनो जोंनि देहाखौ मोजां खालामनानै लानो हायो आरो
औ
औ दा होमबा जोंहा समाबो जाना फैबाय नोंथां
औ
औ ओं बेखिनियावनो जोंनि बिबुंथिखौ दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों
औ गोजोन्थों